हेलौ।
औ।
औ खोनाबाय ना दायो।
दिब्ला मोनसे टपिक सारायबाव सावरायबावनोसै ना।
अ।
फिथाइ सामथाइ बेनि सायावहाय। दा बे समखौ मोनबाव बेलासिनि बे समखौ मोनबावनायनि थाखाय नोंनिसिम आरोबाव गोजोननाय थाबावबाय दे ओमफ्राय जोङो दायो सावरायगोन फिथाइ सामथाइ बिनि सायावहाय। बे टपिकनि सायाव सावरायनो थाखाय सम होनो हागोन ना।
हायो।
दां नोंथांनिसिम फंनैसो सोंनि फिथाइ सामथाय होनना बुङोब्ला जों बयबो मोन थिखायो ओ बर' रावआवहाय बुङो जोङो फिथाइ सामथाइ दा बबे बबे फिथाइफोरखौ जायोब्ला जोङो माबायदि प्रटिन आरो भिटामिन मोनो आरो बबे बबे बायदि फिथाइखौ जानानैहाय जोङो देहाखौहाय मोजां मोनो। आरो नों माबायदि एबा बबे बबे फिथाइखौ जानानैहाय साबसिन गोजोननायखौ मोनो बेनि सायावहाय एसे फोरमायथि होनो हागोन नामा नों।
आं बारा बुंनो हायाबाबो एसेखौ बुंनो नाजानोसै।
मानदों
आं बारा बुंनो हायाबाबो इसे बुंनो नाजानोसै।
औ दे नों हानायखिनिखौ नों बुंब्लानो जाबाय।
ओं। फिथाइ सामथाइ बर'नि फिथाइ सामथाइ थाइजौ खान्थाल
औ।
थाइजौ खान्थालखौथ' दा बे बोथोराव मोनो नालाय।
औ बे बोथोराव मोनो आरो जागासिनोबो दङ।
लिसुआथ जोब बायानो खोमा।
औ
ओमफाय थालिरखौबो मोनो जोंनि माबायाव
औ थालिरखौबो मोननो। बेजों लोगोसे आरोबाव
बेजों लोगोसे बेफोर एस देस जाम्फाइखौ जायोबा
जायोबा
जेननानै आरो।
औ
थाइजौ खान्थाल आनार'स
थाइजौ खान्थाल आनार'स ओमफ्राय बेफोर फि थाइफोरखौहाय औ औ बुं दे।
बुंना होदो।
ओमफ्राय बेफोर फिथाइखौहाय जानानै नों माबायदि फिलिंस मोनो खान्थाल जायोब्ला खान्थाल जानायावहाय माबायदि फिलिंस मोनो?
खान्थालखौथ' मोननो थाङा नालाय मोनसे बोथोरावल'सो मोनो नालाय ओमफाय मोनो नालाय ओमफाय खान्थाल गोथांखौ जानो मोजां मोनो आरो। बांसिनानो बयबो औ थ' बारा जाबाङानो।
ओमफाय खान्थालखौहाय जोङो मोन थाम रोखोमावहाय ओ मोनथाम रोखोमाव जायो खोनो बुंजायो एबा मोननै रोखोमाव बा मोननैखौनो लादो मोननै मोननै रोखोमाव जायो होननानै जोङो बुंनो हायो। गोथाङाव मोनसे गोमोनाव मोनसे ओमफ्राय लास्टआवहाय बेगरखौबो जोङो बाथोनबो देनानै जायो ओमफ्राय ओंख्रि संनानैबो जायो नङा होमबा? दा थावनाया गोथांनि टेस्टआ आलादा गोमोननि टेस्टआ आरो बेगरनि टेस्त। आलदा गासिबो बियो आलदा
औ
ओमफ्राय खान्थाल जायोब्ला खान्थाल जाबाय थायोब्ला ओ देहायावहाय। गोबां भिटामिनबो मोनो प्रटिन मोननो हायो ओमफ्राय सोरबा बायदिया खान्थाल जानानै प्रटिना जुदि मेट्स जायोब्ला नांगौखिनि जिनाखि आइरन बेफोरखौ मोनोब्ला। फुङोबो दे ख जानाय जोहाय नों फोथायोना फोथाया खिन्थु आंनियाव एक्सपिरियेन्स दङ ओ जोंनि ओ जायगायावहाय जोङो नुनो मोनो। ओमफ्राय बेजों लोगोसे थाइजौ थाइजौखौबो जोङो गोथांबो जायो गोमोनबो जायो नङा होमबा।
गोमोन गोमोन जानायावहाय मा सिस्टेमावहाय जानानै मोजां मोनो आरो गोथां जानायाव मा सिस्टेमावहाय जाय जानानै मोजां मोनो नोङो बिनि सायावहाय।
गोमोन जायोब्लाथ'
ओ संख्रि बानलु होआलासिनो गोमोन हानानै जाबासो गोथाव मोनो ओमफ्राय गोथां जायोबाथ' बिदिनो ओम लगायनानै जायो। बानलु लगायनानै जाबा। बांसिनानो गोथां जायो आरो। गोथांङावनो औ औ औ खाजि लागानानै जायो गोथांनि। ओ बांसिन गोथाव मोनो आरो
ओरैनोब्लाबो ओ खाजि जानायावहाय खान्थालखौनो होन थाइजौखौनो होन बबेबा मोनसे नारें लेबु। बेफोर गासैखौबो गोथाङावहाय साबसिन मोनो। दा जों खान्थाल बेहाय बुंबाय आरो थाइजौखौ बुंबाय। लिसु लिसु। थ' गोमोनावल'सो जायो।
जानाय जायो
गोसे नारें लेबु लेबु जायखौ जोङो सिम्पोल लेमन होननानैबो बुङो इंलिसाव दा बेखौहाय ओ खाजि लगायनानैबो जानाय जायो लोगोसे बिदै सेरनानै सरबत लगायनानैबो जानाय जायो आरो बेजों लोगोसे से ओ ओंखाम ओंख्रि जानायफ्रावबो बेखौहाय फिस हानानैहाय
बाहायनाय जायो ओ
ओमफ्राय दा बे-बेयावहाय मा रोखोमै जायोब्ला साबसिन मोनो जेनेबा नोङो
नारेंखौ?
नारें लेबुखौहाय खाजि लगायनानै जानायाव सरबत लगायना लोंनायाव ना
नारेंखौ
आंङो बेदर ओंख्रिफोर जाबा बांसिन जाफानो लु होयो आरो ओमफ्राय गोलोम बोथोराव दा बयबो सरबद जायो
ओमफ्राय बेजों लोगोसे
ओमफाय बेज जों लोगोसे बेजों लोगोसे आरो माबाबो जायो आरो लगायनानै जायो बानलु संख्रि होनानै
जों बेजों भिटामिन सि मोननो मोनो नारेंखौ नारेंखौ जायोबा लोगोबा। जों जायो होननानै बुंनाय जायो आरो।
भिटामिन सि मोननो हायो फ्राय गोबां फिथाइफोर दङ ना जोङो नामखौहाय बुंजोबनोसो हाया आरो ना
औ थालिर-थालिराबो बे जोंनि
औ होमबा थालिरखौबोथ' ओंख्रि संनानैबो जाहैयो जायो ओ सिप्स बानायनानै जायो ओमफ्राय गोमोनावबो जायो। ओमफ्राय बेजों लोगो जे दा बोथोराव मोनजायो जोङो आमलाइ। नङा होमबा?
औ
आमलाइ आमलाइखौहाय जायोब्ला आमलइायावथ' भिटामिन सिबो दङ।
उम
ओफ्राय नोंसिनि ओ एरियायावहाय बेखौ मा रोखोम मोनो जेन'बा आमलाइखौ?
आमलाइखौ जोङो ना
फिसा फिसा हानानै फोराननानै ओंखाम जाखांबा जा-जायो आरो
औ
ओमफ्राय फोराननानै दोननानै जानाय जायो।
औ ओमफ्राय
उम ना आमलायखौथ' बारा लगायनानै जानाय जाया ओमफ्राय
फिकोल आसार बानायनानै बांसिन जानाय जायो।
अ आसार बानायना जानाय जायो जेरै फि जलपि ओमफ्राय
ओमफ्राय मा दंबावो?
जलफि
जलफि
औ
मा रोखोमै जायोब्ला साबसिन मोजां मोनो?
जलफिखौबोथ' आसारसो जायोदां
आसारसो जायो। औ ओमफ्राय गोथां गो
गोथांयै जायो। लगायनानै गोजां बोथोराव सोलायनाय जायो बे बोथोरा
औ
आरो माबा फिथाइ दंबावो दा।
जिकुनु बुस्थुआनो जाया मानो जोङो फिथाइ सामथाइखौ जानानै जोङो जोबोर मोजां मोनो आरोना देहाखौहाय देहाफोरखौ थाजिम मोनो। आमफ्राय दा आपेलफोरखौ मोनजायो आंगुर मोनजायो बाजार बावहाय आमफ्राय बेजों लोगोसे माखासे नालेंखर नालेंखरखौ मोदोम जायो ओमफाय बिद दै लोङोब्लाबो बिराद देहानि थाखाय मोजां आरोना बियो। किडनिनि मोनसे फिल्टारावहाय गोबां खामानि होयो। आमफ्राय बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन फिथाइ सामथाइफोर दङ बिसोरफोरखौ जानानैहाय जों गोबां प्रटिन नांगौनि देहानि प्रटिन आइरनफोरखौहाय जोङो मोननो हायो नङा होमबा
औ
दा फिथाइ सामथाइ जायोब्ला जोंनो माबायदि केलसियाम नांगौ प्रटिन नां आइरन नांगौ जोङो बेफोरखौ मोनजोबनो हायो आयरन नांगौ जोङो बेफोरखौ मोनजोबनो हायो नाथाय जोङो नांगौ बायदि फिथाइफोरखौ जानो हाया एबा मोनजाया समनि गेजेरावहाय नङा होमबा।
औ दिन बोथोर फैबासो मोनजानाय जायो।
औ स' बिदिब्ला नोंथांजोंहाय बेफोर बाथ्रा फिथाइ सामथाइनि सायाव सावरायनानैहाय जोबोर गोजोननाय मोनबाय आरो गोबां बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनबाय बिदिब्ला जोंनि रायलायनायनि समाबो जाबाय। अब्ला जोङो बे समखौ बेयावनो दोन्थ'लायनोसै नामा रायज्लायनायखौहाय औ।
गोजोननाय थाबाय।
गोजोननाय थाबाय।